हेल' हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना
हेल' खोनादोंना
हेल' नोंथां
हेल'
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ
अ नोंथां खोनादोंनाा नोङो
हेल'
अ अ नोंथां खोनादों आङो नोंथाङा खोनादोंना अ नोंथां खोनादोंना
औ नोंथां औ दासो खोनाबाय
औ औ औ नै नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ औ
आं दा ओरैनो जिरायनानै दं आरो नोंथां बुंलाय मामोन
औ औ औ नोंथांजों आङो दिनैयो माने एसे दैनि बागै दैया बबे जायगायाव एसे माबायदि रोखोमनि एबा माबायदि थासारि जों बेखौ सावरायनो होननानै आङो नोंथांजों हागोन ना सावरायनो नोंथांजों
औ नोंथां औ सावराय जागोन।
औ ओरैनोथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउआव दैया सानफ्रोमबोनि थाखाय जोबोरै गोनांथार दै नङाब्ला। अब्ला जोङो थांनानै थानो हाया। ओरैनोथ' जोंनि बुहुमाव ब्रै बाहागोनि थाम बाहागोआनो दै से बाहागाल'सो हा होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जोंनि देहायावबो स्निजि जौखोन्दोआ दैनि गोनांथि जायो। आरो बिदिनो जोंनि सानफ्रोमबोनि सोलिबाय थानाय जेरै आबाद मावनाय बिदिनो जानाय लोंनाय बेफोर गासिबो खामानियावनो जोंनो दैनि गोनांथिखौ जायो। आरो बिदिनो खायफा खायफा जायगाफोराव बिदिनो दैनि जोबै माने दैखौ मोननो थाखाय जोबोर गोब्राब जायो।
औ नोंगौ।
हाजो ओनसोलफोरावबो दैखौ मोननो जोबोद माने बिराद खस्थ' जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
बिदिनो राजस्थानफोर बायदि जायगायावबो दैनि बिबाङा जोबोदनो माने दैखौनो माने बिसोरनि जायगायावहाय नुनोनो मोना। बेफोरबायदि होननानै आङो मि थियो आरो खायसे जायगाफोराव माने दैयाबो गोबां आइरन फोरबो मोननो नागिरो आरो खायसेयाव जोबोदैनो मोजां दै मोनो। बेफोरबायदिखौ आङो माने मिथि गौ बिदिनो नोंथाङाबो दैनि सोमोन्दै मा मा मिथिखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ दैनि सोमोन्दै होनोब्लाथाय मा जेनेबा दैयाथ' जोंनि दैलि लाइफनि कारने नांगौ जानाय माबा मा होनो नांगौ जानाय सब बयनिसबो गोनांसिन ओ माबा आरो मा मोनगोन बेसाद होनगोन ना मा होनगोन। ओ थ' दैखौ जोंनो ओ जेब्लाय जेनेबा जानो लों नों ओ मैगं थाइगं संनाय ओंखाम ओंख ओंख्रि संनाय सि सुनाय दुगैनाय बेफोरनि थाखाय गोनांथि लोंनाय आरो बिदिनो जेनेबा ओ जोंनोथ' दै नङाबा जेबोआनो जाया होनना होनजायो नोंथां। जेनेबा न'आनो मोनसे बानायबाय बा माबायानो गारि गुरायानो सुबाय बेयावथ' दैखौ नांथारथागोन ना आरो जेनबा खायसे खायसे जायगायाव दै मोननो थान नोंथाङा दानि बुंनाया बे नंगौ आरो जेनेबा हाज जो एरियायावहाय बे दं खल थुजाया माने अन्थाइ गोजा नालाय थाङा आरो जेनेबा निजोरानि बोहोनायखौ बाहायनांगौ जायो। ओ ओ ओ माने दैया खस थबा एसे प्रब्लेम जायो आरो नोंथां सोलिनायनि थाखाय जेथो राजस्थान बाय बेयावनो माने बुरा बालाहामा ओ जेखेबो गोरान दै मोननो थान बेजोंबो जेनेबा ओ जोंनियावथ' जेनेबा नरमेलि दा दैया। दैखौ माने मोजाङैनो मोनो आरो जोङो। उमजेनेबा साफा दैखौनो मोनोमोन। जेनेबा खाइसे खाइसे जायगानि। दैयाबो जेनेबा गाज्रि जायोना। होबालाय दैखौ मोनो अ- ब्लाबो माने आइरन गोनां गाज्रि बिफोरबायदि जायो आरो। खौ बाहायबा जोंनि देहानि थाखाय हामा होननानै सानो आरो आङो जेनेबा। गाज्रि दै। औ जेरै गोज्जा जालाङो गोमो जालाङो। बेफोरखौ लोंनानै। मोजां नङा होननानै सानो आरो आङो उम। बिदिनो दै गाज्रियाव खर' सर' लोबबाबो खानायफोरा माने गयो आरो।
औ नोंथां।
जेनेबा गस्ला गुफुरफोर सुनो हाया मानो हाया बिदि जायो उम औ आरो। उम नोंथाङा एसे फोरमायलाय आरोबाव मा मा मिथिबावो दैनि बागै आं माने एसेबां माने।
औ नोंथां। बिदिनो आङोथ' दानि बुं खाबाय माने आबाद मावनायफोरावबो जोंङो। दाथ' दैज्लां बोथोर दा। अखा गैयाबानो जोङो माने। जायजखौ जोङो जानानै थांनानै थायो जेरै आदार होननानै बुंब्ला जोङो माइ। आबाद। मावनाय बे जोंनि माने जोंनि ओनसोलफोरनि जायगानि थाखाय मानसिफोरनि थाखाय जोबोत गोनांथार मोनसे जायजों जोंङो उदैखौहाय सुफुंना थायो। बे अखायानो जुदि हा हायामोनब्ला दैयानो जुदि गैयामोन। ब्ला जोंङो बेफोरबायदि आबाद। फोरखौबो जोंङो मावनो हायामोन। आरो जोङो माइ आबादल' नङा। जेरै जोंना बायदिसिना मैगं थाइगं फोरबो गायनाय जायो बेफोरबायदि गासैबो खामानियाव माने जोंनो दैनि गोनांथि जायो आरो आरो दैनि गेजेरजों जोङो मोब्लिब सशक्तिखौबो मोननोबो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो मेसें बोथोराव मावनाय आबादफोर जेरै ओरैनोथ' जोङो बेसरफोराव एसेबां दै नाङा थेवब्लाबो। दा मोजां जानो थाखाय जोङो बेसर आबाद मावब्लाबो जोङो दैखौ एसेबाबो नांथारगौ जायो आरोना।
औ औ
मेसें बोथोराव मावनाय आबादफोरावबो जोङो अखाखौ माने नांगौ जायो एबा दै खौ नांगौ जायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलफोराव थ' बेफोरबायदि एसेबां बिदि दैनि एसेबां प्रब्लेम गैया। बिदि होननानै जोङो दै खौ एसेबां बिदि आलाय सिलाय मोनदों होननानै जोङो आलाय सिलाय गारलाबायनोबो हाया मानो होनोब्ला गोबां जायगाफोरावनो जोंहा दैनि प्रब्लेम जेरै नोंथाङाबो दै बुंखाबाय हाजो ओनसोलफोराव दैनि प्रब्लेम बिसोरो दै मोननो थाखाय गोबां खस्थ' आरो दै जेराव जेरा बोहैदों नोंथांआबो बुं खाबाय बेयाव दैखौ लायनो थाखाय बिसे बिसोरो जौदु एबा दैहु बाहायनानै गोबां खस्थ'यै दैखौ खर'आव रुजुननानै एबा जान्जिफोराव माने लानानै फैयो माने बिसोरो दैनि थाखाय दैनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय बिसोरो माने ओरैबायदि माने खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो ए
आरोथ' बे गुवाहाटिफोरबायदि जायगायावथ' माने दैखौ ओ थें खि हिसाबैसो बायनानै बाहायनाय जायो आरो नोंथां। माने बे-बेयावबो माने खायसे जायगायावल' दै दं खायसे जायगायाव माने दै गैया नालाय बिदि बानायनाय जायो आरो माला बा जुदि अखा हानानै बे लामाफोरा दै जाजोबब्ला माने बिसोरनिया जोबोद खस्थ' जायो आरो नोंथां जेनेबा दैखौथ' गारिया होफैनो हाला नालाय बे ओ मोन दै बानानि ओ बिसोरो माने ओं बहुद खस्थ' ओ ओ मोनो आरो जेनेबा दैखौथ' आरो नांखागौ नालाय औ।
आरो जोङो हायोबोला माने बैफोरबायदि जाय जाय ओनसोलफोराव माने दै गैया बेफोरबायदि ओनसोलफोराव माने दैफोरखौ अखा हानायनि दैखौबो जोङो जमा खालामनानै लाखिनांगौ जायो आरोना आरो बे फोरनि दैफोरखौनो जोङो बिसोरो माने लोंनानै माने बेफोर बायदिसिना खामानिफोरावनो बाहायनानै बिदिनो बिसोरो जिउ खुङो। आरो खायसे बायदि ओन सोलफोराव माने ओरैबायदि माने सानफ्रोमबो माने गोबां फारि फारि फारि बिदिनो अखा हाबाय थायो आरो गोबां माने गोबां दानैैनो दान दानैैनो दान अखायानो हाबाय थायो बेफोरबायदि ओनसोलफोराव माने दैनि आंखालानो गैया। बेफोरबायदि गोबां जायगाबो दङ आरो माने खायसे ओनसोलाव दैनि आंखाल गैया आरो खायसे ओनसोलाव गोबां दैनि आंखाल। आरो नोंसो नि ओनसोल फोराव माने दैफोरा गुबुंले ना मोजाङैनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' दैया जेनेबा ओ बे दंखलखौ जेनेबा बेसेबां गोथौ फबो बिनि सायाव सोनारो आरो दैनि माबाया कवालिटिया जेनेबा नोङो जेसेबां गोथौ फब गोन थ' एसेबांनो माने दैया साफा ओंखारगोन। ओ खायसे खायसेथ' एसेबांबो गोथौ फबा नालाय औ बिसोरनिया माने आइरन जायो आरो। बिदि आरो जोंनियाव। औ। नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा बायसार।
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दैया जोंनावबो नोंसोरनि बायदियानो माने जेसेनो खायसे माने जायगा लानानै जायगा अबेबा जायगायाव आरो एसे माने। एसे फबबानो माने दैखौ माने मोजां। मोजाङैनो मोनो आरो। आरो खायसे बायदि जाय। दा लानानै गोबां गोथौ हाजार फुट फुट सोनानै पाइपखौ सोनानै हरबाबो माने दैखौनो मोजाङै। मोननो नागिरा। बेफोरबायदि खस्थ'खौ जोङो नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलफोरावबो।
औ। बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय दैनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय आं दिनै। औ बिदिब्ला रायलायनायखौ फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां बेखिनियावनो औ। औ आंबो जोबोद गोजोनबाय औ गोजोनथों।